हेल' औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनाबाय आङो
खोना दोंना
औ खोनाबायमोन
हेल' औ खोनादोंना
औ खोनाबाय आंनो
औ औ औ खोनाबाय
औ माने आं दा नोंजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों
औ औ
औ बेनो जाहैबाय जोंना
समजों लोगोसे फेसनाबो आलादा आलादा जाहैबाय नङा होमबा बोथोरजों माने देलायनायनि सायाव लानानै रायज्लायनो सानदों आं नोंथां नोंथां माने जोंहा हिन्जावफोरा औ गोबां माने गोसो बुं नाङा होमबा गावखौहाय गाव एसे फोसाबना लानाय एसे मोजाङै सिन नुनाय खोनाबायना
औ खोनादों औ दे नों बुंबाय थानो हागोन
साबसिन नुनाय गावखौहाय देलायनाय बेफोरो जोंहा हिनजावसाफोरनि थाखाय जोबोद माने गोसो आ गुदुं आरो जों बयबो हिन्जाव फिसानिफ्रायनो जोनोम जाजेननायनिफ्राय जेब्ला देलायनो रोंजेनो अब्लानिफ्रायनो माने सासे हिनजावसाया ाव माने देलायनाया फैयो आरो बिनियाव गोसोआव माने अ बेबायदि देलायनांगौ होननानै सासे गथ'साया जेब्ला देलायनो रोंजेनो अब्लानिफ्रायनो बियो माने गावनि आससिखुर फोसाबनाय ओरैजाय खानाय सेला हेबनाय बैफोरखौ माने उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोयो आरो आथिखालनि मुगायावथ' देलायनाया गोबां आलादा आलादा माबाबावसै बानायसिनबावसै गोदोहाय माने जोंहा एकदमबारे गोरलै सिमपोलै देलायोमोन नङा होमबा खालि माने खानायखौहाय दै साबोनजों सुबाय बा गोदो आरो बिनि सिगाङावहाय माने जोंनि आजै आजौ बा आबै आबौमोननि समफोरावहाय माने बेबायदि जोंहा देलायनो थाखाय बिदि हााइाव रेडिमेड देलायग्रा कसमेटिक मुवा मोनामोन सेम्फु मोनामोन बै समावहाय मा खालामोमोन जोंनि आबै आबौमोनहा आजै आजौमोनहा माने बै बेसरखौ मिथियोना नोंथाङा बेसर बेर फिथाइआ औ बे बेसर फिथाइखौ देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लायोमोन आरो ना बेजों ओमफ्राय खारै जायखौ जोंनि बर' मोनफ्रोमबो न'खराव गोदोनिफ्राय आरो दासिमावबो खारैखौ बाहायबोगासिनो बै माने बै खारै खौहाय बेसरजों लागायनानै खर'खौ सुयोमोन आरो लोबोमोन बेबायदि खालामोमोन गोदो जोंनि दिनाव माने खानाया गोबां मोजां जायोमोन आरो साफानो माने लेमोनलानो ओमफ्राय बेनि उनावहाय मा खालामोमोन थाव गोथां बा खायफाया गुबै होनना बुङो जायखौ जों ओंख्रि जायो बेसरनिनो थाव बे थावखौहाय फुननानै लायोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा बेजोंनो गोदोनि मानसिफोरनि खानाया माने बिराद मोजां जायोमोन आरो ओमफ्रायहाय खानायाबो एकदमबारे गोसोमै थाबाय थायोमोन माने खुनु जेबो भेजाल मिक्स जाला नालाय खानाया गोसोमै थायोमोन। गुफुर बेबायदि मोननो रोङामोन जा जाथिबो जायामोन आरो गोदोनि जायफोरा बेफोरबायदि आदब खान्थिजों देलायदों आरो
गोदोहाय बेबायदि आथिखालनि बायदि क्रिमबो फुनामोन नालाय खालि बे थाव नो फुनोमोन मोखांफ्रावबो बे जानाय थाव हनो फुनो मोनसो नोङो खोन्थालाय लाङो दा जायफोर बाथ' आरो बिदि बे लोगोसे जोंहा गोदोनि समावहाय खाजलाबोथ' बेबायदि मोनामोन एभेलेबोल खाजल फुननाय हुदाबो दङ नालाय जोंना हिन्जावसाफोरनिया मुसगुरावहाय माने गोसोमसिन खालामनो थाखाय
उम - उम।
बेफोरखौबो माने मा खालामोमोन जाहैदों बै थालिरथ' नङा खान्थाल बिलाइ खान्थाल बिलाइआ बेवहाय एसे थाव होनानै फुनला बाय आरो बे खान्थाल बिलाइखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामोमोन जाहैदों बै साथि गोदोनि दिनावथ' कारेन्ट गैयामोन साथि साथि बा अरदाबाव ओंखाम सङोमोन बे साथि जायखौ केरासिनजों सावनानै अर फोजोङो बे सा खाथियावहाय बिजौआव आरो अर बिजौआवहाय हाङोमोन जाहैदों हांब्लाथाय बियो माने गोसोम जाबायना बे खान्थाल बिलाइआ बेखौनो माने खाजोल खालामनानै बाहायोमोन जाहैदों जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदि दि माने देलायबोदों आरो गोदोनि सुबुंफोरा बिदिजोंनो माने सम बारहोदों आरो बेबायदिजोंनो मोजांबो नुयोमोन आरो जेबो फेजाल गैयिलाय बेमार आजाराबो बारा जायामोन। औ नाथायबा आथिखाल आथिखालनियाथ' गोबां सोलायबाय देलायनाया आथिखालाव पारलारावसो देलायसै न'नि अनगायै गेजेर समाव बारा खाालाराव थाङामोन जोंनि सुबुंफोरा न'आवनो हाथथायनिफ्राय बायनानै लाबोबाय सेम्फु हाथथायनिफ्राय बायनानै लाबोबाय लिपस्टिक, खाजोल, मासिकारा आइलेनार बेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदिजों मोखांखौ देलायोमोन आरो आरो दानियाबाथ' सोलायसिनबावबाय मोखांखौ एसे साफा सिनि लाखिनो थाखाय हाथाइनि रेडिमेड फेस वास आजिखालिथ' गोबां ओंखारबाय मोखां सुग्रा फेस वासनिफ्राय लानानै फेस सक्राबनो
औ।
आरो बिनिफ्राय फेसियेलनो बायदि बायदि ओंखारबाय आरो ना बे मोखां खिनियावनो फोसाबनायानो आलादा आलादा जाबाय मुंङा एसे आलादा आलादा क्रिमजों फुनगोन फोसाबगोन सुगोन एसे साफासिन जागोन बेबायदि आरो फेस मास्कनो जायखौ खोबनानै लाहाबनाय आरो ओरै बेबायदिनो माने सोलायबोबाय आरो गावनि देहाखौ फोसाबनाया। आरो ओरैजाय खानायखौबोथ' आं बुंखाबाय गोदोनिया बेबायदि बेसरजोंनो लोबोमोन होननानै नाथाय आथिखालनियाथ' मा खानायखौबो पार्लारावसो सुजासै आरो बेजों लोगोसे एकदमबार खानायखौ गोदो एसे गेजेरजोंाव स्ट्रेटल' खालामोमोन बेनि उनावहाय एसे केन्सेल'सो सुजायोमोन दानिया एसे देमेज जाबानो माबा केराटिन ट्रिटमेन्टनि हा स्ट्रेटनो आलादा आलादा रोखोमै खालामसै आरो बेबायदिनो माने आथिखालनि देलायनाया गोबां सोलायबोबाय बिदिनो आसिगर सिन्थाय आथिखालनि सुबुंफोरा माने न'आवहाय फोसाब्ला पार्लाराव थांनानै पार्लारनि मानसिजोंहाय फोसाबजासै हाजासै बडि मासास खालामजासै लिपस्टिक आरो बे मोदोमनि खोमोन जायखौ थायोब्ला एसे मानसिया माने कालारा आलादा नुयो आरो ओमफ्राय बेखौहाय हयोब्ला आलादा नुयो आरो एसेयावे आथिखालनि सुबुङा थमाने मोदोमनिखौ मोनसिनथाय हजाासै आरो ना देलायनायनि मुङावहाय बेबायदि जाबाय औ खोमाफोर सिुफ्लुंनायाबो माने मोनसेनि जायगायाव जेसिबां खोमा बिलाइ दं बेफोरखौबो गासिखौबो माने थुफ्लुंनो सुंनानै गावखौहाय सना गनानै समायनासिन नुहोसै आथिखालनि सुबुंफोरा
उम उम
बेबायदिनो माने गोबां जोंनि देलायनाया सोलायबोबाय आरो समजों लोगोसे माने देलायनायजों लोगोसे आरो जोंहा देहाखौबो साफायै लाखिनो बायदि जाबाय आरोोना नोंथां बेबायदिनो माने गोदोनि सुबुंनि देलायनाय आरो दानि सुबुंनि देलायनाय बिराद गोबां फाराग दं आरो। दा नोंथाङाबो नोंथांनि मोन्दांथिजों आथिखालनि देलायनाय आरो गोदोनि देलायनायखौ माबायदि सोलायनाय मोनबोदों एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनो
औ औ दा गोदोनि आरो आथिखालनि देलायनायनि फाराग होननानै बुङोब्लाथ' गोबाङानो सोलायबाय नङा हबा गोदोथ' एसेबां मानि सुबुंफोरनि गेजेराव एसेबां बेबायदि माा माखासे दिहुनथाइ गैयामोन नङा होनबा बिसोरो गोदोनि सुबुंफोरा बा गोदोनि बर' आइजोफोर बिसोरो माने मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मुवा मानि बिफां लाइफां बिफां बेबायदिनो फिथाइ सामथ बेफोरजोंनो माने रुमफोर गायोमोन आरो देलायनायनि मुंफोरावहाय बेबायदिनो जोङो नोंथाङानो माखासे बुंलांखाबाय जों जोंनि माने खर'फोरखौ साफा लाखिनो थाखाय जोङो बा बर' आइजोफोरा ओरै थाइगिर थाइगिरनि जे बिलाइफोर बेफोरखौ माने दे- देनानैहाय माने खर'फोरखौ लोबनाय जायोमोन आरो मानो होनोबा जोंना। माने खानाया स्र' जायो बा खानाइआ रिमोनला गोसोम जायो बेबायदि होननानै दा बेनि अनगायैबो ओरै खारै। खारै जे बर'फोरा दिहुनो ना माखास- जे बिदिनो खारैजोंबो माने खर'फोरखौ लोबोमोन आरोना खारैआबो जोंनि खर'नि माखासे मैला बेफोरखौ अरख'यो नालाय ओमफ्राय बेबायदिनो खानायफोरखौबो स्र' खालामो होननानै बेजोंबो खानायफोरखौ लोबोमोन आरो औ दा बेबायदिनो देलायनाय जेरै मोखांफोराव फुननाय बा आथिंङाव जेरै जों दाथ' गोदोनि समाव मेहेन्ददिबो गायोमोन नंङा होमबा दाबो गायो दाथ' गोबाङानो जाखाबाय। गोदोनि समाव मेहेन्दी गानो थाखाय बर' आइजोफोरा मा खालामोमोन। जे मदु -मुदु बिफां नोंथांङा मिथिगौ ना?
नंगौ मेहेन्दी बिफांखौनो होनो जोंनिथिं
सिगुन बायदि होनो ना सिगुनखौनो होनो बेखौ ओमफ्रायो बे बिलाइखौ माने बस'बाथाय बेना खाालार जायोना गोजा खाालारनि। औ बिखौ माने आथिंफोराव बा आखाइफोराव माने फुनो मोन आरो ना बेखौ बेखौनो माने बिसोरो मेहेन्दी गानाय बिदि होननानै फुननानै लायोमोन आरो आरो बेबायदि बिदिनो ओरै मेहेन्द बिफां दङ ना मोनसे बेखौबो बि देग्लिनानै आरोना देग्लिनानै आसिगुर आथिंनि आसिगुर आ- आखायनि आसुगुर बेबायदिनो आखाइ बेयावहाय फुननानै देलायोमोन आरो। बिसोरो माने गोदोनि बर' आइजोफोराहाय ओमफ्राय सना बायदिसिना गाननो थाख- -खाय बिसोरो जेरै उसुमै बिफांनि -फिथाइफोर बेफोरखौ माने बिबारफोरखौहाय माने सना महरै गानोमोन आरो। एसेबां माने बुंनो थांङोब्ला गोदोनिया फ्राय एसेबां माने देलायाखौनो बुंनो हायो जोंङो ओ माने सिमपोलनो थायोमोन आरो बांसिन देलायबाबो जे गावसोरनि जे मिथिंगायावनो मोननाय माख- माखासे बिदिनो। ओ बिफांनि बिलाइफोर बिबारफोर बेजोंनो माने गावसोरखौ साखोन- सिखोन लाखियोमोन आरो बिसोरो
नोंगौ
दा ओरैनोथ' थाव आरि फुननो गोदोनि समावहाय। इसिबां बिदिबो गैयामोन नालाय माने बिसोर बेसरनि थावखौनो फुनोमोन आरो गोदोथ' फेरेदोसो -मोन नालाय बेबायदिनो थावफोरखौ आरो थावखौ एसेबां मानि दिहुनखायामोन बिसोरो खालि खारैल' बाहायोमोन आरो गोदोनि समाव। ओ माबा मोनसे जाबाबो रुनानैसो जाखायोमोन नालाय बिदिनो माब्ला -बा बेबायदिनो बेसरनि थावफोरखौ एसे एनै फुनोमोन आरो बेबायदि दा जों आथि -खालनि मुगानिखौ बुंनो थांङोब्लाथाय आथिखालथ' गोबां सोलायबोबाय माखासे जोंङो जेनेबा मोखांनि थाखाय बा गावनि ब'डि देहानि थाखाय गोबां रोखोमनि इउस खालामनो हानाय थाव क्रिम बेबायदिनो फावदार बेफोरखौ मोननो थांबाय आरोना।
नोंगौ।
दा जों मोनसे मोनसे आथिंनि आलदा आखाइनि आलदा बिदिनो खर'निया आलदा, मोदोमनिया आलदा, बेफोरबायदि जों माखासे इउज खालामग्रा बा बाहायग्रा माखासे जोङो क्रिम पाउदार बेफोरखौ मोनो आरोना दा जोङो ओ बुंनो थाङो।